नोंथां खोनादों नोंथां?
औ नोंथां खोनादों दे
औ नोंथांखौ कल हरनाय जाहानो जादों आं नोंथाङा फ्रि दंब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ साव रायजागोन दे नोंथां
औ दा नोंथां आबाद दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव जों माबादि आबाद मावो आरो बे बेफोर आबादखौ जोङो माबायदियै गायो फुयो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां दाथ' जोंनाव दैज्लां बोथोर नालाय बेनिखायनो बेखाय जोङो बांसिन सुबुंफोरखौनो माइ आबाद मावनायखौ नुयो आरो जोङो माइ आबादखौ औ माबोरै मावो होनोब्ला जोङो गिबियावनो माइज्लिनि गोनांथि जायो। जोङो बे माइज्लिखौ गिबियावनो जा थांनाय बोसोराव मावखानाय माइ जा गोग्गो माइ बेखौबो दोनखानायखौ नुदों आरो आरो बेखौ नङाब्ला जोङो खायसेखौ बाजाराव मोननाय माजलिफोरखौबो बायनानै लाबोनायखौ नुदों आरो जोङो बेखौ लाबोखांनायनि उनाव बेखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै बेखौ फुख्रियाव सानसे बा साननैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव बे बोखांनानै जोङो लांदां जायगायाव बेखौ थालिर बिलाइ नङाब थ बेखौ खोबनानै दनाय जायो‌आरो जाहाथे दा बेयो माइआ गुदुं जानानै बेयो गाजा बेरनाय बायदि बेनिउनाव औ बेखौ जोङो फोनायनि सिगांनो जोङो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै हाल जों नङाब्ला ट्रेक्टरजों मोजाङै हेवनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव मोजाङै हाया मोनखांनायनि उनाव जोङो जा गाजा बेरनाय बेखौ जोङो फोथाराव लांनानै मोजाङै आखायजों सारना फोनाय जायो आरो जोङो बेयावहाय न'खरनिनो बानायनाय हासार जेरैबायदि गोबोर हासारफोरखौबो हैजा हैनायखौ नुदों आरो बेनिन उनाव जेब्ला दान मोनसे बा दान मोनसे बारो अब्ला जोङो बे माइखौ ओ आरोबाव फुफिननानै गायफिननाय जायो आरो जोङो बेवहायबो गायनायनि सिगां औ गायनायनि सिगां मोजाङै हाखौ फोमोननानै लानाय जायो आरो जेब्ला बेखौ गायखाङो अब्ला जोङो स्नि सान नङाब्ला स्नि सान बारनानै जोङो बेवहाय आबादा मोजां जानायनि थाखाय थाखाय खायसे रासायनारिक हासार जेरैबायदि इउरिया पटास बेफोरखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो खायसेखौ जोङो न'खरनिनो बानायनाय हासार जेरैबायदि गोबोर हासार आरो बोरमा खि बायदिखौबो हैनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव जोङो बेवहाय एम्फौफोर जायोब्लाबो जोङो खायसे मुलिफोरखौ बाहायनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव जेब्ला माइआ ओंखारो बा मोनो अब्ला बै समावबो जोङो गोदो जेरै खासि लानानै माइ हानो थाङोमोन बिब्दि हुदाखौ जोङो दासिमबो नुबाय दं आरो आरो जोङो दानि समाव औ ओ हौवाफोरजों समान समानै जोङो आइजोफोरखौबो मावनायखौ नुदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो खायसेखौ जों जा गोदान मुगानि माइ हानाय मेसिन बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव औ जोङो ओ दैज्लां बोथोराव ओ उफ्रा आबाद बुङोब्ला दै ज्लांनि जोगोनार फथल बायदिखौ बो मावनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव औ ओ जेब्ला माइखौ हाखाङो अब्ला जोङो बै फोथारखौ ओरैनो दोनालासे जोङो बेव हाय मथर बायदिबो फोनायखौ नुदों आरो सबबायखौबो फोनायखौ नुदों आरो
मंगनथानद'
औ ओ जोङो बेफोरखौ फोयालाबसिनो जोङो आरोबाव दुब्लि फोथारखौ मोजाङै एवस्रांनानै जोङो बेसर आबाद मावनायखौ नुबो नुदों आरो बेसर आबादखौ जोङो माबोरै मावो होनोब्ला जोङो माइ आबादजोंनो ए खे जायो बेखौ मावनो थाखायबो जोङो गिबियावनो फोथार खौ मोजाङै एवस्रांनानै लाग्रोनाय जायो ओ बेनि उनाव जोङो थांनाय बोसोरफोराव मावखानाय बेसरफोर थायोब्ला बेखौबो ओ फोजायो बा गैयाबोला जोङो बाजाराव मोननायखौबो लाबोनानै फोजायो आरो जोङो बेखौ औ फोखांनायनि उनाव जेब्ला बेसरा एसे रज'बोयो अब्ला बेवहाय जोङो गोबां आलादा आलादा मुलि होनाय नुदों आरो जोङो बेसरा जेब्ला बिबार बारो अब्लाबो जो ङो आलादा मुलि होनायखौ नुदों आरो एमफौफोर जायोब्लाबो बेवहाय आलादा होनायखौ नुदों आरो जेब्ला फिथाइ थायो अब्लाबो फिथाइया मोजांनि थाखाय बा गोग्गो जानायनि थाखाय बेवहायबो जोङो ओ गुबुन मुलि होनायखौ नुदों आरो जोङो बेसोरनिफ्राय ओ औ गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला जोङो बे सरनिफ्राय थावबो मोनो बेयो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो जोङो बेखौ ओ फननानैबो नांगौ जिराद फोरखौबो लानो हायो आरो जोङो बेसरखौ फाननानैबो जोङो नांगौ ओ समाव हेफाजाब मोननो हायो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो औ बेसरनि जा साख्लि बेखौबो जोङो ओरैनो गारनाय जाया बेनिफ्राय जोङो खायसेखौ खारैबो बानायनायखौ नुदों आरो। आरो मेसें बोथोरनि बुङोब्ला मेसें बोथोरावबो बिदिनो मेसेंनि जो गोनार आरो लेस्रा, भिन्दि बायदिफोर खौबो गायनायखौ नुदों आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव। औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ माइ आबादखौ माबोरै मावो ओ गोदोनि बायदियैनो हालजोंना दानि मुगानि गोदान ओ आदब खायदाजों मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ गोदोनि बादि मोसौजों हालेवनानै जोङो मावनायखौ नुनो थांलिया दा जोङो गोदान मुगानि जोङो ट्रेक्टर बायदि जोङो हेन्द ट्रेक्टर नङाब्ला जोङो हनुमान ट्रेक्टर बेफोरबायदि जोङो ट्रेक्टरखौ जोङो ओ एवनाय हाल एवनायखौ जों नुयो आरोना नोंथां। दा जों बेसरखौ बेसर बेसोर ट्रेक्टरफोरजों एवोब्ला गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां गोबां बिगा एवनानै जोङो रां खामायनो हायो आरोना नोंथां। दा जोङो दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलथिं माबादियै माइ आबादखौ गायो होनब्ला जोङो माइ आबाद गायनो थाखायथ' जोंनो गिबियावनो खो थियाखौ जोङो गिबियावनो नांग्रोगोन आरोना नोंथां दा जों खोथियाखौ जोङो फोनो थाखाय जोङो जेब्ला जोङो माइआ माइया मोनो मोनब्ला जोङो बेखौ हाखांना लाबोबा जों दैयाव जोङो माइज्लि बेयाव माइज्लिखौ जोङो बासिनानै लाग्रोयो आरो जाहाथे बेयाव गुबुन रोखोमनि माइ माइया नांदेरा बे बेनि थाखायनो जों बेखौ मोजाङै बासिनानै लायो बेनि उनाव जोङो बै बायसिना बायसिनाजों माइज्लिखौ जोङो बस्था नङाब्ला जों मनायाव सोनानै खाथेनानै जोङो दैयाव सानसे बा साननै दोननानै जोङो बैखौ गाजा बेरहोयो बेनि उनाव गाजा बेरहोब्ला जोंना दुब्लि दुब्लिखौ जोङो दबालसे बा दबालनि जोङो मोजाङै एवनानै मै होनानै जोङो बै गाजा बेरनाय माइ गाजा बेरनाय जोङो माइखौ बेयाव सारनानै होयो आरो । ओ गुबुङै गुबुङै जोङो सारनानै होयो जाहाथे जोङो फुनाय समाव जोंना असुबिदा जाया। बेनि थाखायनो जोङो बेखौ गुबुङै सारनो हायो नोंथां बे-बेनि उन नाव जोंना जेब्ला बियो ओ देरबोयो अब्ला जोङो बेखौ जोङो दुब्लि फोथाराव लांनानै जोङो गायो। जों गायनो थाखाय जोङो बै दुब्लि दुब्लि फोथारखौ जोङो ट्रेक्टरजों खा-खारायो खामार होयो बेनि उनाव जोङो बेखौ फोमोननानै जोङो आलिफोर खौ मोजाङै दाननानै आलिफोरखौ मोजाङै खदालजों जोङो होनानै जोङो बै दुब्लि फोथाराव जों माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां दा जोङो माइ गायनोब्ला जोङो बै खोथियाखौ जोङो फुना लांनानै जोङो बेखौ आखा खानानै दुब्लि फोथाराव जोङो लाना थांनानै बेयाव जोङो आइजो आयजोफोरखौबो जों गायनाय नुयो हिनजावसा बायदि जेरै हौवासाफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जेब्ला बै गायनाया जोंना गायखाङो अब्ला जोङो बेयाव हासार होयो आरो सोरबा खायसेया गायैनि सिगांबो हासार होयो आरो नोंथां। बेनि उनाव बेनि उनाव जेब्ला जोंना आ माइआ देरबोयो अब्ला जोङो बेयावबो हासार होयो बेनि उनाव जोंना जेब्ला बिबार बार रो बिबार बारखांना जोंना फिथाइ थायो फिथाइ फिथाइ थाइबालबो जोंना सोरबाबा आ हासार होयो आरो । जेब्ला जोंना फिथाइ थायो अब्ला जोङो जोंना मोनसे काति काति माहायाव जोंना मोनसे फोरबो जायो। बै फोरबोखौ जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो माइया माइ दुब्लि फोथा थारआव जोङो फालिनाय जायो आरो। बेयाव जोङो थाइगिर थाइगिरनि जोङो दना बेयाव ओ बुट गाजि बुट नालेंखर नारें बायदिखौ लांनानै जोङो खाथि खाला गंसेयाव जोङो लगायनानै बैयाव जोङो खुलुमनानै मायनावखौ जोङो बरायनानै इसिं न'सिं जोङो लाबो आरो दा नोंथां आ बेनि जोङो जेब ब्ला जोंना माइआ मोनो होनब्ला जों बै माइखौ जोङो दानि दानि आथिखालनि जोङो माइ हाग्रा मेसिनजों हानायखौ नुयो आरो नोंथां। आथिखालावथ' गोबां खम जाबाय जोंना खासिजों जोङो माइ हानाया बेनि थाखायनो खम समनि गेजेरावनो जोङो बेखौ थाब फोजोबनो थाखाय जोङो आथिखालनि माइ हाग्रा मेसिनजोंनो जोङो हानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
आरो बेखौ माइखौ जोङो जेब्ला जोंना माइआ हाखाङो अब्ला जोंना बे माइखौ नानो थाखाय खाय जोङो बेखौ माखा ओ मुथा खानानै जोङो न' फारसे लाना फैनानै जोङो बेखौ जों ट्रेक्टरजोंबो जोङो नायो खायफाबा मोखौ मोखौ जोंबो नायो खायफाबा जोङो मेचिनजोंबो नायो आरो नोंथां। जायफोरना गोजान गोजान जायगायाव बिसोरो माइ आबाद मावदोंमोन बै माइ आबाद माव मावनायाव न' फारसे लाबनायाव गोबां उम असुबिदा असुबिदा जायो नालाय बिस सोरो बै जायगायावनो हा मोजाङै माइ नाग्रा खलथा खामनानै बेयावनो नाना नानै बस्थायाव सोनानै माइखौ न' फारसे लाबो आरो नोंथां।
औ।
बेफोरबायदिनो जोंनि बै बे ओनसोलथिं बेफोरबायदि माइ आबाद गायो आरोना नोंथां।
औ।
औ। औ नोंथां जोंना होमबा टाइमाबो थौबायमोन नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।